हेलौ
औ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों
अ' ओ मा खालामदों नोंथाङा
आङो दो दायो ओरैनो दङ'
ए होमबा नोंथाङा दसे सम होनो हायोबा ओ आङो नोंथांजों ओ आबादनि सोमोन्दै रायलायनो सानदोंमोन आरो
औ दे रायलायनो हागोन
औ होमबा आङो गिबियावनो माइ आबादनि बुंग्रोनोसै ओ माइ आबादखौ जोङो माब्ला मा समाव मावनाय जायो होननानै बुङोबा दायो ओ जुलाइ जुलाइ जुलाइ मान्थआव जुलाइ मासावहाय जोङो माइ आबादखौ मावनाय जायो बेनिफ्राय माइ आबाद मावनो थाखाय एसे गिबियावनो जोङो खोथियाखौ सोमनानै लाग्रोनांगौ बिनि फ्राय सोमखांनानै खोथिया फोनांगौ फोखांनानै
मास मोनसे थानानै जेब्ला खोथियाया गोलाव जायो होमबाना बेखौ जोङो
ओ सरि आ मा होनो जिबा जिबा दिननि उनावहाय जेनेबा खोथिया जेब्ला गोलाव जायो जोङो बेखौहाय ओ फुनानै गायनाय जायो आरो इनिफ्राय
ओ बे
औ दे बुं हेलौ
हेल' नों।
खोनादो ना खोनायाखोय?
औ खोनादोंना नोंथां
औ दे ओनिफ्राय माइ आबादखौथ' जोङो जोंथिंबो बिदिनो
औ फार्स्टवहाय जेनेबा
दा समावहाय बयबो माय आबाद जोंनो ओ ओ। हा हा औ मा होनदों
खोनायादोंना खोनायाखैथाय
खोनादों खोनादों।
अ अ। ओ बेबायदिनो जोङो माइ आबादखौ ओ जेनेबा ओ फार्स्टआव खाराय होनो खाराय होनाय होननानै बुङो हालेवनानै लाग्रोयो बेनि ओ बिनिफ्राय ओमफ्राय सामार होनाय होननानै बुङो आरो बिनिफ्राय बे फाइनाल ओ हालौवनानै फोमोननानै जोङो माइखौ गायनाय जायो आरो दा माइ गायनायावबो हाया जेनेबा गोबां रोखोमनि थायो नालाय जेनेबा सोरनाबा ओ बालासिया हादाबा हामा हा थायो दा बिदियावहाय जेरावहाय गोराना आरो गोरान हाफोर जायो बेफोरावहाय माने जेब्लानोखि अखा हायो बेयाव बे टाइमावनो गायनो गोनां जायो। गोबाव नेनानैबो थानो हाया आरो जेरावहाय दलहा हा दङ' बे दलहा हा फोरावहाय दैया ज'मा जाबाय थाखायो नालाय बेयावहाय जेनेबा एसे उनावबाबो मोजाङै गायनो हायो आरो दा माइयाबो गोबां रोखोमनि दंङ' ओ गुबुन गुबुन मायाहाय अबावबा माने गुबुन गुबुन माया गुबुन गुबुन। माने गाव गावबा गाव जायगा लानानै बा दुब्लि लानानैसो जायो हा लानानै बेनिखायनो मबेबा मायखौ बालासेया हायाव गायबाबो जाया माबेबा मायखौहाय ओ मा होनो दलहायाव गायबाबो जाया बेबायदि जायो नालाय ओंखायनो जोङो ओ होनबा दा बे आबादारिफोरा बिसि बिसोरो मोजाङै मिथिगोन आरो बिसोरो बबे माइखौ बबेयाव बबे हा हायाव गायबा मोजां जागोन बिदिखौ नायनानै गायो आरो होमबा
औ।
नोंथांमोननि ओ जेनेबा जोंनि बे जोंनियाव दायो आथिखालाव। ओ माइ आबाद मावनायाव माने सिगांथ' गोबां ओ ट्रेक्टरसफोरजों ट्रेक्टरफोर गैया हालेवनाय जायामोन नालाय मोसौजों नांगोलनि बा मैनि हेफाजाबावनो ओ हालौनाय जायोमोन दानाथ' गोबां मानसिफोरानो मोसौ मोसौआनो बारा थाला न' न' गासिबो ट्रेक्टर जोंनो हालौजोबसै बा मेसिनजोंबो माइ गायनो हमबाय बेयावहाय माने समाबो इमान नाङा। बाराद थाब गायखांनोसै सोरनाबा हा लानानै हा एसेफोरा सानसेफोरावनो गायखांनो हमसै माने गोरलै बेनो जासोय आरो खामानिफ्राबो दा ओ नोंथाङा खोन्थानो हागोन ना नोंथांमोननिथिं माबायदि माबायदि आयदायाव माइ आबाद मावनाय जायो।
हेल'
औ नों मोननिथिं जेरै बुंदों जोंथिंबो दा बेबायदिनो माइ आबादखौ बांसिन। दा बायदियाव मावो जुन जुलाइनिफ्राय जुन जुन मासावनो जेनेबा जोङो गिबियावनो जोङो साननाय लोगो लोगो खोथियाखौ जेनेबा सो सोमग्रोना लायो माइलिखौ सोमग्रोना लानानै बिदिनो। सोमग्रोना लानानै फो सानथाम सानब्रैनि उनावहाय सोमखांनानै औ। फोना लासिगोन फोनानै बिदिनो जोंथ' खोथियाखौ मास मोनसे दोननानै जेनेबा सुयो आरो होमबा खोथिया गोरा जायो नालाय राफोद थाब सोमखाङो।
औ।
बेबायदि बेबायदि खालामनानै जोंबो जु-जुन मासावनो लास्टफोरावहायो जुन मासनि लास्टफोरावनो जोङो गायनाय जायो आरो दा बायदियावथ' जोंनि माइ गायनाया जेरै ओ सिगांनि बायदिथ' मोसौजों हालेवला नांगोलफोरजों हालेवला नालाय मोसौफ्रा जोबलांबाय गैला फानजोब बाय बयबो खानो जायगा गैया आदार बुथुमना होनो हाया बिदिनि थाखायनो मोसौखौ फानजोबबाय आरो दा ट्रेक्टर ओंखारबाय नालाय आजादि बयबो ट्रेक रजों थाब थाब गायनानै हालेवनायखौ नुनानै जोंबो बिदिनो ओ जों बयबो ट्रेक्टर जों गायनो हमबाय बिदिनो। थाब जायो ट्रेक्टरजों गायबाथाय बिदिनो जोंनाव गोबाव लाला आरो गोदोनि बायदि हालौनानै दब्लाय थाम दब्लाय ब्रै गायोमोन सिगां समाव दायो जोङो दा जोङो सानब्रै सानबाजोंनो बिगाब्रै बिगाबा हाखौ माने गायलाय फुलाय दसेनो फोजोबो आरो मानसि बुरजा जेसेबां मानसि लानो हायो बेसेबांनो थाबजोबो आरो जोंनिया दायो। बिदिनो जोंनाव आबाद दायो आबाद मावनायाव बांसिन गोसो होयो माइ आबादाव ओमफ्रायो बिदिनो मै मैगं थाइगं गायनायाथ' बांसिन दायो सबाय बिमा
ओम औ
भिन्दि दा बायदियाव मोननाया मैथा बांगाल मैथा गोजा फाथो बेफोरबायदि मैगं सो दंसै आरो जेनेबा मैगं गोथां बिदिनो लके खेल मैगं गावबा गाव न'आवनो गायनानै जायो दा बायदियाव मैगंफ्रा एसे खम जायो मेसेंनि बायदि मैगं मोना
औ औ
औ
ओ नोंथांमोननिथिं ओ आबाद मावनाया जेनेबा हाया मा रोखोमनि हा। बालासिया हाना आ ओ बिदि।
औ जोंनिथिं हाया बालासिया। जोंनियाव जेनेबा हाया बालासिया नालाय इदिनो। खस्थ' जायो गायनो जोंना फिनसे फिनथामफोरजों माने फिन। फिनै फिनथामफोरजों माइ गायजाया फिनब्रै फिनब्रैफोर एवबासो। जोंना माइआ गायजायो नङाबा हाया अरथाब जोबो ओमफ्रायो माइफ्रा मोजां जाया। जोङो दोलो दोलो एवनानै गायबा जेनेबा मोजां जायो आरो। जोङो दा बिदिनो मुलि बाहाया। जेबो हासार थासार बिदिनो इउरिया थिउरिया जेबो होआ आरो ना।
औ औ।
जोङो। माइ गायनायाव बिदिनो सिगांनि बायदि माइ। जाला आरोना ओ फिथाइफ्रा बरहा जाला। बिदां गोलाव गोलाव जाला दायो माइ फिथो बिदाङा गुसुं गुसुं। जायो अब्लाबो जों मावनानै जायो।
औ होमबा नोंथां ए हासारफ्राबो खम जालांबाय होनदां।
खोनायासै।
खोनायाखै नामा।
हा हा।
ए आं बुंदों हासारफोराबो खम जालांबाय होनदां होननानै। हेलौ।
औ औ।
औ खोनादों।
औ खोनाबाय औ खोनाबाय।
होमबा बिदिबा नोंथांमोननिथि ओ खोनादोंना नोंथां।
औ दे खोनादों दे बुं।
नोंथांमोननिथिं बे जेनेबा नोंथांमोन नोंथाङा जेरैबायदि बुंनाय बायदि नोंथांमोननि हाया जेनेबा बालासिया होनदोंमोन नालाय होमबा बे बलासिया माइखौ बहाय गायनाय टाइमावहाय दैफोरनि खस्थ जाया नामा मा अखानि दैजों गायो ना मटर होनानै लगायनानै गायो
दैफोरनि खमि जाया जोंनाव दैयालाय थायो बोरियावहाय गेजेराव बोरि दङ बेयावहाय जोङो ओरै दैसा दं बे दैसा सेरनिफ्राय जेनेबा दैखौ बोनानै लाबोनानै औ बोना लाबोनानै इयाव गायो आरो।
अ अ अ।
खमि जाया दैनि प्रब्लेम जाया बेखौ जोङो दैसानि ओमफ्राय जोङो मटरजों बोना लाबोनानै गायफैयो आरो।
होमबा बे जे नोंसनि खाथियाव जे दैसा दङो बे दैसाफोरा माथावरि बायफ्लांबायो नामा माब्लाबाफोर बे दैज्लां बोथोरावथ गोबां अखा हायो। बे टाइमावहाय बायफ्लांबायो नामा।
औ सिगां समाव बिराद बायफ्लङोमोन सिगां समाव बायो माने बायफ्लंनानै जोङो मालाबा मोजां जायोबोमोन माइआ। बे दै बायफ्लंबा। थाय मालाबा फुलुं फैयोमोन फुलुं फैबाथाय माइया सोमखोर सोमखोर खोमथा- खोमथा बिदां भरा-भरा मोजां जायोमोन। ओमफ्राय मालाबा समाव बाला फबफैजोब्बाथाय माइआ थैलांजोबो गाज्रि जायो ओमफ्राय बियो दानि जोब आ बिराद बायफ्लङोमोन दैबाना बिराद जायोमोन दायो उसिफावोममोन आरो। दायो जोङो जेनेबा ओरै दैसा सेरावहाय औवा गायथेेजोबना लाबाय नालाय ओ खुरखानो बाला बारा हाला। ओ रोदाया लाखियो एसे औवानि रोदाया ओमफ्राय गुबुन जायगाथिं बे दैमायानो माने दैसायानो बेलेगफोराव बायफ्लंलाङो आरो ना। ओंखायनो माथावरि सेरफ्रावबो औवा गायना लायोबा मोजां आरो। खुरखानो हाया बायफ्लंलांनो हाया।
औ फिफां-लाइफांबो गायनो नांगौ।
औ।
ओ दे बिदिबा नोंथां बे टपिकखौ बेसेबां दोनथ'नोसै। खोमा औ गोजोनथोंसै नोंथाङा दसे सम मोननायनि थाखाय। औ दे।